औ खलुमबाय नोंथां
ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
आंनिफ्रायबो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम। आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। आङो ओरैनो दं नोंथां।
अ आं नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा।
औ औ आङो नों थांनो माखासे बाथ्रा सावरायहोनो थाखाय। आखाइयाव लादों दा नोंथाङा बिफां लाइफांनि गायनाय ओ बिफां लाइफांनि सोमोन्दै। माखासे बाथ्राफोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां हागोन। आं फोरों ओ आं फोरमायखांनायनि उनाव नोंथा ङाबो आंनो फोरमायनानै होनांगोन। जोंनिनो दैखौ मानि थाखाय गोग्गो लाखियो बेनि गोनांथि आरो नोंथां। अ बेबायदिब्ला आयदाखौ सावरायनो आखायाव लानोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां दे सावरायलांदो नोंथां।
बिफां लाइफांखौ जोंहा मानो नांगौ बिफां लाइफांखौ दानफायोब्ला मा जायो। बिफां लाइफां गैयाब्ला मा जागोन आङो नोंथां नो फोरमायनानै होनोसै आरो नोंथां जोंहा बेनि थाखायनो। सुबुं सांग्रांथि मेलबो खुंनाय जायो आरो नोंथां ओ जोंहा बिफां गैयाब्लानो मिथिखायो बे जो-जोंहा। बिफां गैयाब्ला जोंहा बे जिब जुनाराबो बे बुहुमाव थांनानै थानो हानाय नङा आरो नोंथां आ जोंहा थांनानै थानो थाखाय जोंनो अक्सिजेन गेस नांगौ जायो आरो नोंथां जाय गेसखौ जोंनो मा बिफां लाइफाङासो होनाय जायो आरो नोंथां आरो जोंनिफ्राय नो बिफां लाइफाङाबो ओ कार्बन डाइ अक्साइद गेस लाफिनो आरो नोंथां। ओ जेब्ला जिब जुनारा हां लायो अब्ला जिब जुनारा अक्सिजेन गेसखौ सिङाव बोनानै लाङो आरो बेनि उनावहाय जेब्ला जिब जु हांखौ हगारफिनो अब्ला बिसोरो ओ कार्बन डाइ अक्साइद गेस हगारो आरो नोंथां
बेनिखायनो
बिफां लाइफां आरो जिब जुनारजों मोनसे जोंहा नागार हायै सोमोन्दो दं आरो नोंथां बे बे मोननैनि मादाव मोनसेया थांनानै थाब्लासो मोनसेयाबो थांनानै थागोन आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा अक्सिजेन आरो कार्बन डाइ अक्साइडखौ बिफां लाइफां आरो जिब जुनारजों जोंहा मा खालामो बा सो सोलाय लायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफाङा जोंखौ मा खालामो नांगौ रोखोमनि कार्बनडाइ अक्साइड गेस बेफोरखौ जोंहा बोनानै लायो आरो नोंथां। आरो जोंनि कार्बनडाइ अक्साइद बांनायखौ जोंहा होबथानायाव मदद खालामो आरो नोंथां कार्बन डाइ अक्साइदआ बांनायनि थाखायनो बुहुमनि बिदङआो जोंहा जोबोरैनो दुंबोगासिनो दङ आरो नोंथां। सानफा एफा सानफा एफा। बेनि थाखायनो जोंहा खम जालांनायनि जाहोनाव बै कार्बन डाइ अक्साइदफोरखौ बोहोनानै लाजोबनो हायाखै आरो नोंथां। आं बेनि थाखायनो जोंहा मा कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ खम खालामनो थाखाय जोंहा बिफां लाइफां गायनांगौ जायो आरो नोंथां। बिफां लाइफां बिथाङा मा होनो जोंहा जोबोर गोनांथि जायो जेरै दावमा दावसानो बिफां लाइफाङा मा जायो ओ थाग्रा थाग्रा न' खुलि बानाय हो बेबायदिनो दाउमा दाउसानो जुनारफोरनो थाग्रा न' होयो आरो बिसोरनो जाग्रा आदारबो जगायनानै होयो नोंथां। ओ जेरै जाग्रा आदार हिसाबै दाउसिन दाउला जिब जुनाद नो फिथाइ सामथाइ होयो आरो नोंथां बेबायदिनो दाउफ्रा फिथाइ गोमोन जानानै गावनि जिउखौ खुङो। जिब जुनारफ्राबो बिफांनिफ्राय सिरिनाय फिथाइफोरखौ जानानै गावसिनि जिउखौ खुंबोगासिनो दं आरो। आरो बिफां लाइफाङाव माखासे थानाय एम्फौ एनलाफोरखौबो दावमा दाउसिया जानानै जिउ खुंबोगासिनो दङ आरो नोंथां। आ बेबायदिनो सुबुं माहारियाबो बिफां लाइफांखौनो बिफां लाइफांनि सायाव सोनारनानैनो आ जिउ खुंबोगासिनो दङ। जेरै सुबुं माहारियाबो फिथाइ सामथायाइ जायो बिफां लाइफांनि फ्राय आरो बिफां लाइफांनिफ्रायबो माखासे मुलि हारिनि बिफां लाइफांफोरखौ जानानै गावनि देहाखौ गोग्गो खालामनानै लानो हादों आरो नोंथां। आरोबाव सुबुं माहारियाबो जेरै दावमा दाउसाया न' बानायो बिफां लाइफांजों सुबुं माहारियाबो दंफां लाइफांनि गेजेरजोंनो न' बां बानायनानै लानो हादों आरो नोंथाङा जेरै बिदिन्थि हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोंहा दंफां लाइफां दानफायनानै जोंनि न' लुदों। जेरै बाथाम बानायनायाव मदद खालामो जोंनि सियार, टेबोल, उन्दुग्रा बिसिना न' न'नि उखुम बायदि रोखोमनि जायो। बेयाव जोंहा बिफां लाइफांखौ बानाय बाहायबोगासिनो दं आरो नोंथां। जोंहा बिफां लाइफां गैयाब्लानो जोंनि जिउआ आबुं जाया होननानैबो बुंजागोन आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ बो दाननांगौ आरो बिफां लाइफांफोरखौबो गायनांगौ आरो नोंथां। नाथाय मा जोंहा बिफां लाइफां दाननाया नांगौनि बारा जानानै फैदों आरो नोंथां। जि बियो गासै बिफां लाइफां दाननाय आरो गायनायजों जोंहा इकुइलिब्रियाम लेभेल एबा समानथि लेभेलाव जोंहा फैनो हायाखै आरो नोंथां। बेनि थाखायनो जोंहा माखासे सुबुं सांग्रांथि मेल खुंबोगासिनो दङ। जोंनि दंफां लाइफांखौ माबोरै गायनायखौ बांसिन खालामनां होननानै नोंथां बेबायदिनो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा कल कारखाना आबाद फोथारखौ आरो थाग्रा न'फोरखौ जोंहा बारानिफ्राय बारा नां गौसिन जाबोदों आरो जोंहा बेबायदिनो बांसिन रोखोमनिबो नुबोगासिनो दं आरो नोंथां। बेनि थाखायनो जोंहा दंफां लाइफां गायनायखौबो समान खालामलांनांगोन आरो। आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां बिदिब्ला नों थाङा फोरमायदो जोंनो जेरै दंफां लाइफाङा गोनांथि जोंनि जिउ दानायाव जोंनि दैया माबायदि गोहोम खोख्लैयो नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा ओ बिफां लाइफांनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होलांबाय। बेनि थाखाय आं नोंथांनिसिम साबायखर बावो। ओ दा आङो नोंथांनो फोरमायनो सानदों दै गुबुंनाय दै गुबुंनाया मोनसे गेदेर जेंना जानानै दङ दै गुबुंनाय होननानै बुङोब्ला दैयाव माखासे नाङि मुवा बेसादफोरा गलाय देरनाय बेखौनो दै गुबुंनाय होननानै बुंनाय जायो नोंथां। दै गुबुंनायनि
माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेराम आजारफोर जायो। जेरै कलेरा आरो माखासे बिगुरनि बेराम मानलुनाय आरो बेनि अनगायैबो माखासे सानथ्र' हायि बेरामफोर सोमजियो बेनि थाखायनो बे दै गुबुंनाया जोबोद गाज्रि आरो बे माखासे इसिङारि बेरामफोरबो सोमजिहोनो हायो। बे दै गुबुंनाया सुबुंनि माखासे सांग्रांथि गैयि आरो गियान गैयैनि थाखायनो जानो हायो। मानो होनोब्ला खायसे सुबुंफोरा ड्रेनफोराव जानला मोनला मुवा बेसादफोर गारो। जायनि जाउनाव ड्रेनफ्रा नाङि मुवा बेसादफोरजों गोरोबफालाङो। जाउनाव बे मुवा बेसादफोरनि दामोलजोंनो बे ड्रेनफ्रा गोथे जालाङो जाउनाव आरोबाव बे जायगाया गाज्रि जायो आरो मोनामनाय सोमजियो। बेफोरनि अनगायैबो गेदेर बिथिङाव माखासे कल खारखनानि फ्राय ओंखारनाय दै जायखौ गाज्रि एबा लेथ्रा दै होननानै मिथिनाय हायो बे लेथ्रा दैफ्राबो दैमा याव थांनानै बेफोराव माखासे
गाज्रि मुवाफोरखौ हगारहरो जाउनाव बै जायगायाव थानाय ना आरो बायदिसिना लाइफांफोरा थैनो गोनां जायो आरो बेबायदिनो इक' सिस्टेमाव हेंथा मोनो। बे दै गुबुंनायखौ जोङो माबोरै होबथानो बेनि सोमोन्दै जों सावरायनो थाङोब्ला बे दै गुबुंनायखौ जोङो गिबि हिसाबै जोङो मोनसे न'खरनिफ्रायनो जागायनो गोनां जागोन। मानो होनोब्ला मोनसे न'खरनिफ्रायनो मोनसे समाज मोनसे हादत बेफोरबादि जालाङो जुदि जोङो दै गुबुंनायनि सोमोन्दै उन्दै गथ'नो बेफोरनि बागै मोजाङै रोखायै गियान होनो हायोब्ला एबा फरायसालि ओ बेबायदिनो फरायसालि गोजौ फरायसालि गेजेर फरायसालि बेफोराव दै गुबुंनाय आरो बेनि होबथानाय आरो बेखौ माबोरै खम खालामनो बेनि सोमोन्दै मोजाङै गुवारै फोरमायनाय जायोब्ला जानो हागौ बै गथ'साफोरा बेफोरनि सायाव मोजाङै गियान मोननो हागोन। आरो बेनि अनगायैबो जोङो समाजारि सांग्रांथि बेफोरबादि मेलफोर आरो बेफोरबायदि हाबा हुखा खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो रायजोआरि बिथिङाव बेफोरखौ जुदि मावफुङाब्ला माखासे ओ जुरिमाना फोनांनाय बेफोरनि थाखायबो माबा मोनसे राहा लानो हायो। दै गुबुंनाया जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि जिहेथु जोङो बेखौ सामलायथारनो गोनां जायो। आरो माखासे फिसा फिसा बिथिं सिंफ्रावबो दै गुबुंनाया जायो। जेरै खिदला हासुला खालामनाय जेराव मेरावनो जोथोन गैयै हासुनाय खिनाय बेफोरनि थाखाय जायगाफोरा लेथ्रा जायो आरो बै नो लासैयै दैमा फारसे दै फारसे सेरमायलाङो जाउनाव दैया लेथ्रा जायो बे दै मैला जानाय एबा लेथ्रा जानाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव गोबां हेंथा लाबोयो जोङो दंग' खाथिजों थाङोब्ला जोङो आखाइ मुथिनानै थांनो गोनां जायो नाथाय बेखौ फोसाबनायनि रावबो राहा लाया। बेबायदियाव आरोबाव सुबुंनि देहा सावस्रि जोबोद गारजि जादों। बेफोरबायदि मोनामनायखौ जोङो ओ सहायनो हा हायियाव माखासे बेरामफोर जादों बे बेरामफोरनिफ्राय जोङो रावबो बारग'आखै बेनि थाखायनो आं बुंनो सानो सानो बे दै गुबुंनाया जोंनि थाखाय जोबोद गारजि आरो जों बेखौ होबथानो नांगोन। ओ बेफोरबादिनो बे दै गुबुंनाया जोंनि थाखाय जिहेथु गाज्रि बेखौ। सरकारि हिसाबैबो माखासे गोनांथार एबा गोख्रों राहा लानो हायो जेरै माखासे गिदिर जुरिमाना फोनांनाय। एबा माखासे दाय दन्द'फोर फोनांनाय आरो बेखौ जायोब्ला जेलसिम दैथायहरनाय बेफोरबायादि खालामनो हायो। नोंथां बेफोर हाबाफारिनि गेजेरजोंसो जोङो।